अ खुलुमबाय नोंथां ए नोंथां खबरफोरा बोरै सोलिगासिनो?
औ मोजाङानो नोंथां खबरा।
ए आंनाबो इसोरनि अननायाव दायो मोजाङैनो सोलिगासिनो। बे बोसोरा जेबायदि जिखुनु आराम्भ' जादोंमोन स्टार्ट जादोंमोन बिदिनो थिग दायो सय सात मासावबो बेबायदिनो मोजाङै सलिगासिनो।
अ अ जागोन औ।
खालामनानै दं नोंथां?
अ नै जिरानानै दं नोंथां।
ए आङो नै ओरैनो माने आंनि दायो गामियाव ओंखारबोदों आरो ना। आमफाय बिदिनो गामियाव ओंखार बोनानै इदिनो माखासे लोगोफोरनि मा नि माने मानसिफोरनि आबाद खेथिफोरखौ नायगासिनो आं माने दायो बिदिनो मा होनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायफोरखौ माबायदि एकदम फिथाइ थाइदोना थायाखै ना सोरबा फानदों ना मा आं बेफोरखौ नायफैलाबायदों आरो
औ नोंथां
ओम ओमफाय नोंथाङा दिनै मा खालामना थाखो सानसे?
अ नोंथां नै आंथ' दा सानसेमानि न'आवनो ओरैनो थानायानो जाबाय दुब्लि बारियावबो दिनै खामानि गैथ'वामोन थांनाय जायाखैसै
ओम
दा बाहेरायाव ओंखारबोनानै जिराना दं नै
माइफोर गायथ'वाखै नामा नोंथां?
अ नोंथां नै माइयाथ' गायनाय जाथ'वाखै लाहार फाहार खालामगासिनो दुब्लि आलि दानदों आलि खोदों
अ जोंनाबो बिदिनो नोंथां माने इदिनो बेनो लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना जिखुनु दायोथ' बेलेग खेथिसो दंजोबो मानसिफोरना दायो माइ गायनायखौ गैथ'वा आरो बिदिनो फानलु सिब्र' बा ओ बिदिनो गोबां जेखौ ओ मा होनो हाथाय बाजारफ्राव फाननो हानाय बेबायदि खेथिफोरसो गायगासिनो ओमफ्राय बिदिनो साननैसो इसे उनफ्रावसो माइफोरथिं बारगोन खोमा दाथ' ओम आरो देग्लाय बोसोराव दैबो अखा हादोंबाबो बांद्राय दैबो थायाखै बेखायनो बोथोराथ' मा होनो बिदिनोसै एसे एनै अखा हा दोंबाबो दासिमबो दै थानायथ' जाथ'वाखैनो एसे समला एसे सम लागोन खोमा आंबो सासे लोगोखौसो लोगो हमफैदोंमोन
औ
ओमफ्राय बियो माने बिथाङा दिनैहाय मा होनो बानलु सिब्रु हरनो नागिरदों आरो दायो बेजोंनो जोंनि एरियानि मानसिफ्रा गोबाङै एसे एनैबाबो लाब खामायनो हादों बेखायनो दिनै बेना बे बिथांनाबो लास्ट नालाय माने जोबथारनाय जेनेबा खेथि थिखोदों ओंखायनो बेखौ ओरैनो नायफैला बायदों आरो
औ
ओमफाय दिनै जेरावबो थाङा नोंथां दाहाय बेलासिफ्राव
अ नोंथां थांनाय जाथ'नाय नंला ओरैनोथ' औ ओरैनोथ' खामानिफोर गैथ'वा नालाय
उम
औ नोंथां होनबा ओआं नोंथांनियाव मोनसे टपिकनि सायाव एसे सों लु सोंनि नोंथाङा ओ फोरमायना होनो हागोन ना दसे सम?
दे जागोन दे नोंथां सों आं उम जेसेबां हायो खोन्थानो ना जागोन
औ औ जागोन नोंथां दा जोंहा गोदोनिफ्रायनो बयबो मिथिखागौ सोलिबोबाय थानाय समाव ओ मिथिंगायारि सम्फद जायफोरा जोंखौ सुबुं माहारिनि समाज दानाय बा न'खर संसार दानायाव गोबां मदद होबोगासिनो दङ दा बैफोर मदद होनाय बैफोर मदद होनाय फोरखौ नोंथाङा ओ मा माब्रै मदद होबोदों आरो माबायदि मदद होगासिनो दं बैफोरनि सायाव फंनैसो गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा?
उम
सोमोन्दो दं जोंहा मि ओ- मिथिंगायारि सम्पदजों जोंनि सुबुं माहारिया
जोंनि मिथिंगायारि सम्फदजों दा ना?
औ औ औ
नोंथां नोङो गिबिसिन नायोबाथ' जोंनाव मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोबाथ' जोंनि दंफां ला- लाइफाङानो गिबिसिनाव गोलैगोन खोमा। आरो जोंनि ओ-आरो जोंनि हा हु जेखौ जोंनि मा आबौ आबै फोरा सोरजिनानै गालांनाय बेफोरनो माने दायो जोङो बर' हिसाबै माने गिबिसिन बेनो जोंनि मिथिंगायारि सम्फदआव माने गिबिसिन बेनो दङ
औ औ
जों मानो होनबा जोंनि बर'फ्राथ'। गोदोनिफ्रायनो जोङो मोनसे जोङो मिथिंगायारिजों जोङो नांथाबनानै थानाय मोनसे जोङो हारि। बिनिखायनो आं गिबिसिन नुनायाव। थ' जोंनि बिफां लाइफां बा जोंनि हा हु बा जोंनि ओ- ओ- मा होनो हाग्रा बंग्रा जोंनि दैमा दैसा बेफोरनो जोंनि गिबिसिन एकदम मा होनो मिथिंगायारि जोंनि सम्फद। थिग माने बि दिनो ओ- बेनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनानै दा जोङो जोंनि माइरं बा जों ओंखाम जों जेखौ जायो जों बेखौ जोंनि गिबिसिन जे माने मा ओ- मा होनो जाग्रा बुस्थु जों बिनिफ्रायनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि मैगं थाइगं गासिबो माने जोङो बे हा हुनिफ्रायनो बा जोंनि दंफां लाइफांनिफ्रायनो जों गिबिसिन बिखौ लाग्रोनाय जायो। बियो जोंनि गिबिसिन माने जोंनि मि थिंगायारि सम्फद जाहैबाय आरो बिजों लोगोसे दायो ओ- नायोबा आरो जोंनाव बिराद मा होनो मिथिंगायारि सम्फद दंबावो जेरै दैमाफ्राव जोङो मा ओ- मा नो अन्थाइ माबा माबि मा होनो बाला मा माबि मोनदों जों जे जोंनि बर'फोरा जे हाजो खं खंखर जोंनि जिं जिंसो थायो नालाय
औ औ
माने सेकेणाव बे दं आरो माने जे जिखुनु जिखुनु नैथियाव जोंनि माने अन्थाइ बाला हक दै हग बेफोर दं आरो। बेजोंहाय जोङो जों न' लुनाय मानाय फोरावबो बेफोरो सलिजोबो।
औ औ औ औ औ दे नोंथां बुंनायाबो नों गौ जोंहा मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला जोंहा जि जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हा दै अख्रां गासैबो जोंङा मिथिंगायारि सम्पदाव गो
उम
यारि सम्पदआ जों सुबुं माहारिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबबां मदद होबोगासिनो जोङ दङ। जायखौ जोंनाव हरोबा नुनो मोनो गोदोनि समाव जों सुबुं माहारिफोरा थाग्रा न'खुलि गैयामोन दा जायनि ओ बि ओ बेनि जाहोनाव गोदो गोदायनि सुबुं ओ हाजो खंखर खंखर थानानै ओ जिउ जिउखौ बा जिउ खुंबोदोंमोन आरो। दा बै गोदोनि खोथा आरो दा दानि जुगावबो दानि समावबो जों नायनो थाङोब्ला जों नुयो जे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां बिफां लाइफांफोरा जोंनि मि ओ जोंखौ जों सुबुं माहारिफोरखौ गोबां मदद होबोदों आ दा बुंनो थाङोब्लाथ' जों सुबुं माहारिया ओ थांना थानायनि जाहोन बा खा ओ थांना थानायनि मा खारनानो जों बिफां लाइफांनि थाखायसो थांना थानो हादों होननानै
औ नोंथां ओं अक्सिजेनखौबो जोङो नोंथां मान हो आरो बिदि बि जों जि अक्सिजेन जेजों जों थांनानै थागासिनो जों बे ओं बेबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पदानो।
मिथिंगायारि सम्फद जाय बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेनखौ मोननानै ओ जों हां लानानै बा थांनानै दंगासिनो दङ दायो आरो ओ बेल' नङा गोबां जोंहा मिथिंगायारि सम्पदा गोब्बां मदद होबोदों जायखौ जोङो न' बां था ओ थाग्रा खुलि लुनो थाखाय न' बां जायखौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय बा दंफांनिफ्राय जोङो थखथा बाथाम बायदि दिहुननानै जोङो ओ न' बां लुबोदों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंहा बा मिथिंगानि माखासे बेसादफोरखौ जोङो आबाद बा खेथि मावनानै जोङो ओ थाइसे थाइनैबाबो रां आरजिनो हादों जाय रांजों जोंङनो न'खरनि नांगौ जानाय माखासे गोनांथि मुवाफोरखौ सुफुंनो हादों ओ न'खर संसार जानायाव जोंहा रांखावरिनि गोबां गोनां जाय रांखावरिखौ जोङो मिथिंगानि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जोङो ओ जेन'बा जोङो बिफांखौनो लायोबा जों बिफांनि माखासे ओ आबाद बा खेथि मावनानै जों बिफांनिफ्राय थखथा बाथाम बायदि बायदि जों मोनो बैफोरखौ जोङो फाननानै ओ रां आरजिनो हायो। जाय रांजों जोंङो गावनि नांगौ नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरबो जो सुुंफुंनानै लायो। जेनबा हायो आरो।
आरो जोङो दायो नायोबा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोननिफ्राय लानानै दासिमहालागैबो बे जोंनि मिथिंगायारि सम्फदखौनो जोङो दायो एसे जोङो आपग्रेड खालामनानै दायो म-मा मानसिफ्रा बेबायदिनो बेबायदिनो खेथि हक मा हक खालामनानै एसे एनै थाखा रां आरजिनानै गावनि गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ जोङो फोरोंनानै जोङो बेबायदिनो संसारखौ जों दानि गोदान मुगायावबो जों बेबायदिनो बिराद मानसियानो माने बेबायदि गोबां मानसियानो बेजोंहाय माने गावनि आथिं गसंथानो हानायखौ जों नुदों माने। बे जों मिथिंगायारि सम्पदजों
औ औ।
दा आङो ओम दहायसो जोंनि आं लामायावबो नुदों आरोना बेबायदिनो बिराद मा होनो ओरै बेलासिबानो माने जोंनि बिमा बिफा आइ आफा माने बेबायदिनो जोंनि मिथिंगायारि सम्फदजोंनो एसे एनै एसे एनैबाबो फानलु फानला माबा मानैबाबो गावनि फिसााजला फिसाजोफोरखौहाय फोरोंदों मादों न'खर सालायदों बेखौ आं माने जोंनि बर' समाजाव बिराद मोनसे एकदम जोंनि बाथ्रा आरोना।
औ आरो ओ गोदो गोदायनि आसामाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ सुबुंफोरा जोंहा लोमजाया नङा लोमजायो बयबो लोमजायो। ओ जोंहा गोदोनि समाव डक्टर- डक- डक्टरनि जोबोद आंखालमोन जोंहा मेडिसिन बायदि बायदि गैयामोन। जाय जों गोदोनि समाव हाग्रानि फायबा अरनबारि बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मा माखासे गोथां मुवा बेसाद गोथां मुवानिफ्राय जोङो बायदि मुलि ओ मोननो हायोमोन आरो गोथां मुवा गोथां बेसादनिफ्राय जोङो मुलि ओ गोथां मुलि लोंनानै जोङो गावनि लोमजानाय बा बेमार जानायखौ जोङो सोखनानैबो लानो हायोमोन आरो बेबायदिनो जोंङो मिथिंगानिफ्राय गोबां रैखा मोनबोदों आरो दासिमबो
दासिमबो बे जे माबाया स सोलिगासिनो मा होनो माखासे गोबां जे बेराम माबा माबिफोरावहाय दासिमबो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुलिफोरासो जोंखौ दा दासिम दासिबो माखासे जोंनि गामिफ्राव दा दासिमबो सलिगासिनो आरो बेजोंबो जों रैखा मोनगासिनोखा ओं जों बेज दासिमबो रैखा मोनगासिनोखा
होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनाया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
दे दे जागोन नोंथांनो